हेल'
हेल' उम नानि। मा खालामदों?
ओरैनो दङ'।
आ।
नोंलाय जाखांबाय?
ए मा ओंख्रि जानायमोन?
ओंख्रिया भिन्दिसोमोन।
ओम दा ओरैनो दंना?
औ ओरैनो दं आब'।
दे होमबा जोंहा सोलोंथाइनि बागै इडुकेसनि बागै एसे रायज्लायनो सानैबो।
औ जागोन दे।
सोलोंथायाइआथ' गोदोनिफ्राय दासिम बहुद फाराग जाबोबायना?
औ।
ओम बहुद जौगाबाय सोलोंथाया
औ
निथिं बोरै जाना दं खबरफ्रा?
जोंनिखैबो गोदोनिफ्राय आथिखालसिमावहायो जोबोद जौगानायखौ नुनो मोनगासिनो आथिखालाव गोदोथ' बारा बिदि लेखा फरा फरायनायावहाय बारा गैयामोन नालाय
ओम
दानि मुगायावथ' जोबोद जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्राय
ओम ओम दाखालिनियावबो मोजां मोजां पास जाथारदोंना मानसिफ्रा
औ जोबोद मोजां मोजां जादों
बुरजा बुरजा नाम्बार लाखिथारदों अ जोंथिंबो बहुद बुरा बुरजा नाम्बार लाखिदों
औ
ओमफाय
आथिखालावथ' औ जादों जादों जोबोद मोजां मोजाङैनो जादों नोंसिनावबो बोरै जानाय
जोंनियाबो मोजाङानो जादों
औ
बुहुद बुरजा बुरजा नाम्बार लाखिदों गोदोनिफाय सानना नायबा दासिम उनाव बुहुत जौगाबाय
औ
सोलोंथाइ लानाया गोनांथार ना
औ आथिखालाव आथिखालाव जोबोद गोनांथार
ओम सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो गैया
औ
सोलोंथाया थाथारनांगौ
औ
मोजां फरायनानै मोजां मोजां साख्रि मावगासिनो मानसिफोरा
औ आथिख गोदोनि दिनावथ' इदि फरायनानै जेबो जाया होननाय बिदि जायोमोन नालाय लोंला जालायाव बांसिन जायोमोन। आथिखालाव बिदिजों सोलिला नालाय आथिखालाव जोबोद ए गोदोनि जों दानिजों बहुत फाराग आरो ना साननायफोरा फरायनाय बिथिङावहाय बयबो गोसो होयो।
ओम
आरो आजिखालि फैसा थाखा गैयाबा जेबो जाया नालाय
ओम गोदो जानाय लोंनाया बांसिनमोन ना दानियावहाय बेफोरबायदियाव बारा गोसो होला फरायनायाव बांसिन गोसो होसै मानसिफ्रा बुजिजोब्बायना सोलोंथाइया मा मुल्यखौ बुजिजोब्बाय मानसि फोरा ओंखायनो दा गोसो होसै आरो
औ गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव अ जेनेबा बर' बिजोंजों फरायनानै जेबो मुलाम्फा जाया बिदि होननाय मोनसे फैयोमोन। आथिखालनि मुगायावहाय बर' बिजोंजों फरायनानैबो जोबोद मोजां मोजां फरायनानै साख्रि बाख्रि लाहैनो हानाय बेफोरबायदि जाहैबाय आरोना आथिखालनि मुगायावहाय
दानोथ'नाय गोबां पस्ट फैगासिनो दं बेफोरावनो गोबां जोंनि माबाया मोनलांगासिनो आरोना
औ
स्टुदेन्टफ्रा फरायनानै मोजां मोजां फरायनानै गिदिर गिदिर साख्रि मोनलांगासिनो।
ओ
दाबो फैगासिनो
औ
मोजांल' फरायनांगो
जोंनि बर' सुबुंफोराबो बर' बिजोंजोंनो फरायनानै जोबोद गिदिर गिदिर जब मावनानै दंगासिनो आथिखालाव
माबायदि फरायनानै माबायदि माबानांगौ माबायदि साख्रि लानांगौ बेफोरखौ आजिखालि मिथिजोबखासै। ओंखायनो फरायनायाव गोसो जायो दानिया।
औ
सोलोंथाइयानो मेन आरो जिउआवहाय
औ सोलोंथाइ गैयाबा जे
उम
सोलों औ जेबो गैया आथिखालावहाय सोलोंथाइ गैयाबा थांना थानो गोब्राब होननाय बायदि जाहैबाय आथिखाल मुगायावहाय।
औ औ कम्पिउटार जुग जाबायना दानिया सब माबायानो एबो सोलोंथाइजोंसो जाजोबो
औ
सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ।
औ आथि औ गोदोनि दिनावथ' फराया होननानैबो थालाबायनो हायोमोन, नाथाय आथिखाल मुगायावहाय फरायालासिनो थायोबा जेबो मुलाम्फा गैला होननाय बायदि जाबाय
ओम ओम ओं नंगौ नंगौ बेयो थार
औ
सोलोंथाइ लाथारनांगौ, बयखौबो सोलोंथाइ लान यावहाय एकदमबारे ओ सुबुरुन होनथारनांगौ आरोना?
औ
न'खरनि जा मालायानो जा न' खाथिनियानो जा, गासिखौबो एकदमबारे सा खामनांगौ जेरावबो,
औ
दानोथ' नै मोजां मोजां साख्रिनि बा एप्लाइ फैलागासिनो, बेफोरखौ खालामनां गौ आरो फरायनानै, नोङो साख्रिनि बेलायाव मोनथियो नामा? मायदि फरायबा माबायदि एबदमबारे माबादि साख ख्रि मोनगोन
बिदिनो जोङो साख्रिनि बेलायाव बुङोब्ला जों गोबां बिदिनो आउट नलेज बायदिसिना, उम फोरखौ फरायनांगौ जायो। आरो जि साख्रिखौ लानो नागिरदों इफोरनि लेखाफोरखौ नायनांगौ जायो मोजाङै फरायनांगौ जायो।
ओ बांसिनानो माबायदि फरायबा माबायदि साख्रि मोनगोन बेफोरखौ माबानांगोन आरो
औ गाव गावनि थाखाय नाजानाय, थानांगोन सोलोंथाइया थाखानांगोन,
ओम ओम फरायनायजोंसो सोलोंथाइजोंसो मोनो नालाय,
औ औ
बांसिन आवट नलेज फरायनांगोन आरोना। साख्रि माबानोबा आवट नलेज जि के।
औ।
रिजिनिं ग्रामार मेथ्स बे मोनब्रैखौ फरायथारनांगोन। कमपलसरिखा बेयो होमबासो नोङो साख्रिनि माबायावहाय थांनो हागोन आरो। नोङो आजिखालिथ' मेत ट्रिक पासफोर जाबानो मोनो। मेट्रिक पासनिफ्रायनो मोनो।
औ।
नों बिनिफ्राय देरसिन फरायनाया साबसिन आरोना।
औ औ।
साख्रिनि लाइन थांनोबाथाय नों बे मोनब्रै साबजेक्टखौ लाखाथारनांगोन फराय लाथारनांगोन कचिं नङा बा नोंङो मबे कचिं लानो हायाबाबो नोङो मबेला- मबाइलावहाय सार्च खालामनानै उटुबफ्राव नायबानो मोनगोन आरो।
औ औ नोंगौ आब'।
बे जि के याथ' दानि माबाफ्रानो फैजोबो दानि आउट नलेजआ बे दा मा जादों मा सोलिदों बेफोरनो फैजोबगोन आरोना जि खेआ। कारेन्ट एफायारफ्रा बे मेत्स ग्रामार रिजिनिंयाथ' नोङो क्लास ओइटनि बे मोनबोनायानो फैगोन।
औ।
क्लास ओइट नाइन टेन। बिफोरनो फैगोन आरो। बेफोरखौ मोजां फरायबानो नोङो साख्रि मोनगोनना हानद्रेद पारसेन्टखा। जों थायबानो ने। नाइफ लाइफा साक्सेस जाखागोन आरो नोंना।
औ औ।
फरायबानो।
औ बेनिखायनो सोलोंथाइ लानाया आथिखालाव जोबोद गोनां साख्रि बाख्रिनि थाखाय।
उम उम। बे मेथ्सफ्रा क्लास नाइन टेन ओइट बेफोरनियानो फैजोबो आरो माने मोनबोखाजोबो। ओनदै क्लास निफायनो मोनबोखाजोबो। सब बेफोरखौ नायथारनांगौ आरो। बा बिदियाव साक्सेस जागोन आरो
औ
आरो आगैया माबाफोर मिथिबावो नामा सोलोंथाइनि सोमोन्दै
सोलोंथाइनि सोमोन्दै होनोब्ला जोङो दानि दानि गथ'फोरखौ नायोब्ला दानि फिउचारखौ साननानै नायो ब्ला दानि ओ इयुन गथ'फोरा जोबोद गोसो होनानै फराय फरायनायखौ नुनो मोनो जों पेरेन्टस फोरखौबो जोबोद थाल लानानै गथ'फोरखौ हायो फोरोंनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव हाय गोदोनि दिनावथ बिदि गैयामोन नालाय सोलोंथायआ आथिखालावहाय बेफोर बायदि सोलायनायखौ नुबोनो मोनदों आरो
ओम ओम बहद स्ट्रं जाबोबाय ना दानि जुगाव
औ
दानि माबाजों सोलिफानांगौ गोनां जाबाय आरो
औ
गोदोनाथ' फरायब था फरायाबा नोंनि गोसो होननाय सो मोन आरो फरायबा फराय फरायाबा था होननायमोन आरो दाना बिदि नंलाना
औ
इजिकेसना गोनांथार जाबाय लाइफआव
औ
आरो आगैया मिथिबावो नामा माबायदि फरायबा माबायदि सा साख्रि मोनलांगोन
बिदिनो जोङो लाइफआवहायो गोसो होनानै फरायोब्ला जोङो थांखिखौहायो होसोयोब्ला जों मोजां फरायनानैनो जोङो साक्सेस जाहैनो हायो
औ औ नंगौ गोनांथार लाइफआवहाय इजुकेसना खायनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां फरायथारनांगोन आरो ना?
औ सोलोंथाइया आथिखालनि बिथिङाव जोबोद गोनांथार सोलोंथायाइ गैयाबा जेबो जाला आ थिखालावहाय
औ ओ नोंगौ।
उम।
दे होमबा ना?
औ।
ओं दे। गोजोननाय थाबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय दे।